ओ
औ ओंख्रि संनो रोंङो ना रोङा? ओंख्रिफोरखौ संनो रोंओना रोङा नोङो?
आं बांद्राय सङा ओंख्रिखौ।
आदसा अनलाफोरखोलाय ट्राय खालायदोना खालायाखै?
ट्रायखौनो खालायाखै आं अनलाफोरखौ।
आं बेदरबाल' सङोलै।
उम
बेदर ओंख्रि बाल' गोबावजोंसो आरो ओ सम संबाय थाया‌।
उम अनलाफोरावथ बांसिन खारै मेना।
खारै खारैजोंसो ओ बांसिन उ माबायो ओरैनोथ जोंना बरनि ट्रेडिसन बाथाय अनलाजों दाउ बेफोर सलिबाय थायो आरो ओरैनो साम फोरखोलाय जायो ना जाया
आह आं बारा जानो बारा सुखुलाय लाङा सामखोलाय जानायावथ जाजोबो आंबो ओरैनो फेभरेटबो होनजाया माने आवाजा एसे
हेलौ